दसे सम आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिना?
औ औ आं फ्रि दे बुंलाय नों
आ आं मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन बेनो जाबाय दै
औ
दैखौ जोङो बयबो जोंनि सामफ्रोमबो जिउआव बाहायो नङा होनबा?
उम नंगौ नोंथां।
जोंनि बुहुमा ओरैबायदि दैजोंनो बांसिन बिबाङा दैयावनो दङ दैयानो साग्ल'जोबनाय माने सेभेेनटिवान पारसेन्ट जोंनि बे बुहुमा दैजोंनो साग्लोबजोबनाय नाथाय इमान दै थासेयावबो माखासे दैयाल' जों बाहायजायो माने थ्रि टु फर पारसेन्टनि दैयाल' माने फ्रेस वाटार जाय जोंखौ जों लोंनो हायो आरो। आरो माखासेया जाहैबाय गोबाब दै जे बे दैया जों जायखौ जों बाहायनो हाया दा जोङो जानाय लोंनायजों लोगोसे जों जोंनि जिउआव बा जों जोंनि जिउ खुंनायाव जों दैया जोंनि थाखाय मोनसे ओ ओरैबाददि इम्परटेन्ट मुवा बुंनो हायो दै गैयाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा दा आथिखालाव गोबां बिबांनि दै थासेयावबो माने जोंनि माखासे जायगा फाव दाब दाब जायगाफ्राव जेरै हादोर आरो जोंनि दाब दाब रायजोफ्राव राजस्थान ओरै बेंगालुरु बिदि बायदिसिना जायगाफ्राव माने दैखौनो नुनो माने मोननो आंखााललाखि बेफोर जायगायाव दैयानो आंखाल नाथाय जोंनि जायगाफ्राव दैनि ओरैबायाददि फुंखा दं दैनि निजोरा दं दा जों दै आथिखालाव दैया जोंनि गेजेराव बहुद दंब्लाबो जोङो दखान बाजारफ्राव गोग्गो दैखौ मोनलों मोनदोंनो थाखाय जोङो बायनानै सोलोंनांगौ जायो दा नोंथांमोननिथिं बा नोंथांमोननि जायगायाव दैया मााबाददि माबाददि बोहोयो एबा माबादि दङ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ
औ
औ आं जोंनि ओनसोलनि दैनिबा एसे फोरमायनोसै म होन जोंनि ओनसोल दै थाङोबा माने जोंनिया लोंनाय दैया माने इसे प्रबलेम जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय मानोहौनोबा आबाथ' माने दैनि प्रब्लेम गैया होनना बुंनो हायो आरो जोंनिया हाजो ब बेफोरबायदि नाय आबादफोरनि थाखायब माने जोंनिया आंखाल गैया होनना बुंनो होन जोंनिया माने लोंनाय दैनि थाखायल' एसे आं लोंनाय दैया मानो आंखाल जोंनियाव माने दै खरंखल बिदि गायनो हाया जायो। जायनाव जायनि जाहनाव जों माने बरिं बरिं खुरनाय बेखौबोथ' जों बायनानैसो लोंनांगौ जायो ज सरखारा ओरै मा होनो सरखाराथ' होदों जिहेथु जोंनो दै मा होनो बेखौबो जों बायनानै लोंनांगौ मा होनो लोंनांगौ जायो आरो जायनि जाहनाव माने जोंनिया बे मोनसे जेंनाया दं आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने दै थाब्लाबो माने जोंनिया माने बायनानै लोंनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैदों आरो आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिया दैया माने बे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैयो माने लोंजाया माने गोदोनि समाव लोमजायोमोन जानांगौ ओमफ्राय दानि दिनावहाय म जों माने लोंग्रा दैब लोंजानाय दैबाबो माने गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो माने सुबुं अनजिमायाबो बांबाय मा होनो गोदो जेरै सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलावहाय थिग मो दा बिनि गोबां बारा जानाय जानानै फैबाय आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिनि जाउनावनो माने बैफोर दैफोरखौ माने गाव गावनो गाज्रि खालामना लादों होननानै जों बुंनो हायो आरो जायनि जाहोनाव जों माने बैफोर दैखौ सिगाङाव जि लोमजायोमोनब्लाबो सरनानै लोंजायोमोनब्लाब दिनैनि समावहाय माने सरनानै लोंनो हाला जाहैबाय माने गाज्रि बैफोर दैखौ लोङोब्ला माने लोंनो हायोब्लाबो माने लोंबाबो माने जोंनि देहानि थाखाय खहा जानायखौ खहा जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
बेमार आजार साबफानाय जाहैयो आरो।
औ औ। माने बैफोर गाज्रि खालामना लानाय दैया माने जोंनि सुबुं माहारिनो आरो सुबुं माहारिनोनो मा होनगोन बेखौहाय माने सुबुं माहारिया गाव गावनो खहा खालामनानै लादों होननांसि आरो जोंनिया माने बुंनो थाङोब्ला माने ह मा होनो अन्थाइ अन्थाइ दं जिहेथु माने जोंनिया दैखौ माने जावब्लाबो मोना बे आरो जायनि जाउनावहाय माने लोंनाय दै बेफोराव एसे उसुबिदा माने हा एसेबां दै माने दैनि बिबाङा बांसिनबो माने जेरावबो दैआथ' दंखायो होनोमबाबो माने लोंनाय दैखौ जों बायनानै लोंनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैदों आरो।
औ नंगौ नोंथां ओरै दै गुबुंनायनि माखासे जाहोनफोर दङ जेरै सिगाङाव नोंथां बुंनाय बायदि सिगाङाव ओरैबायदि जोंनि गेजेराव माने दैखौ जोङो डाइरेक्ट माबानिफ्रायनो लोंनो हाजोनिफ्राय गबोनाय दै बा बायदिसिना फुंखानि जिरानिफ्राय हबोनाय दैखौ जोङो डाइरेक्टलि लोंनो हायोमोन नङा होनबाना नाथाय आजथिखालाव गोबां कारखाना गोबां खारखाना जाबाय आरो दुब्लिफ्राव एबा माबा फोथारफ्राव गोबां रोखोमनि बायदिसिना ना मुलि बाहायनाय एबा हासार बाहायनाय बेफोर गासिबो दुब्लिनि एबा कारखानानिफ्राय बोहैनाय दैफाव माने गोबां बिबांनि ओ बिस थायो जाय जोंनि हाजोनिफ्राय फ्राय गगोनाय दै बेफोराव लगाय मन्दिर जाय फैयो जाय आरो जों बेखौ बे हाजोनि गबोननाय दैफोरखौ जों डाइरेक्टलि लोंनो हाला आथिखालाव मानो होनबा बेवहाय माखासे बेस गोनां बिस गोनां जिरादा हाबनानै थाबाय दा बेफोर खौ जोङो डाइरेक्टलि लोङोबा जोंनि देहानि थाखाय बियो मोनसे गिदिर जेंना जानानै फैगोन आरो नंखायनो आथिखालाव जोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय ए बा दैखौ जोङो माब्रै बाहायनांगौ बा बे दै गुबुंनाय खौ एबा दैया जे मोनसे जोंनि थाखाय गोथार होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोबा ओंखामखौ जोङो स गसे जायालासिनो थाबाबो जोङो थांनानै थायो नाथाय दैखौ जोङो दान्दैसे बा सानसे जों लोङाबानो थानो हाया नङा होनबा दा
औ नोंगौ
बेनि जिउआव जोंहा दैखौ लानानै गोबां साननांगौ जाबाय ओंखायनो जों जोंनि दाखोर दालाफोरखौ बा जोंनि ओ गाज्रि गेसाव गोफोनफोरखौ जोङो दैयाव गारा लाबानो बेखौ मोजाङै जों जथ्न' खालामनाया बे जोंनि गोनांथि होननानै जों सानो सानो आरो आरो खारखाना कारखानानिफ्राय गबोनाय माखासे दैफोरखौ जोङो फिल्टार खालामनानै थाखो थाखो फिल्टार टार खालामनानै जुदि हगार हरोबा निसय बेवहाय माखासे सोदांनाया फैनो हागौ आरो दैया गुबुंनाय लोगो लोगो बहाय थानाय जिब जुनारफ्राबो खस्थ' मोनो नाफोरा थैयो बायदिसिना जिब जुनार फिसा फिसौ दैयाव थानाय गासिबो जुनारफ्रानो खस्थ' मोनो आरो आरो प्लास्टिक बायदिसिना गारनाय लोगो लोगो सोरबाबा अबेबा नाया प्लास्टिकखौ जानाय लोगो लोगो बे प्लास्टिक जानाय नाया हारसिंनो माने डाइजेस्ट जायाबा हारसिंनो थैलाङो बेफोरबायादिखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों ओंखायनो जोङो दैजों लोगोसे गोबां माने दैखौ जोङो अनना अननो रोंनांसिगोन बा सिगाङाव जि बल मावबाय जि दाखोर दालागारबाय दा बेफोरबायादिखौ बेखौ जोङो खालामनो नांला आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव दैनि थाखाय जोङो आबादखौ फोथारफ्रावबो बुहुत माने प्रब्लेम जासै दै गैला फोथाराव दै अबेबा अबेबा जायगायाव एखमबा समाव अखा हाला दा बेफोरनि थाखाय जोंनि दुब्लि बारिफ्राव खेथि मावनायाव गोबां माने जेंनाखौ नुजासै दा बेफोरनि जेंनानि थाखाय जेंनानिफ्राय बारग'नो जोङो माखासे फिसा फिसा फुख्रिफोर जुदि जावनानै लायोब्ला समाव अखा हानायखौ जोङो जमायनानै अखा हायै समाव बेफोर फुख्रिनिफ्राय मेसिनजों बबा बरिंफोर बहायनानै जोङो फोथारफ्राव माबायोब्ला दैखौ बाहायोब्ला निस्य जोंनि आबाद फोथारफ्राबो मोजां जागोन नङा होनबा दा नोंथाङाबो नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो बे दैनि सोमोन्दै
औ औ जों माने दै दैखौ माने जोंनि जिउआव इम्परटेन्ट खा माने जों माने दै नङाबानो थांना थानो हाया दैखौ माने जों माने दैखौबो माने जों संरैखाथि खालामनांगोन आरो जों जे खौ दैया माने दैया ओरैनो गुबुंले जाया माने जों बे खौ गाव गावनो खालामनानै लाय लायो आरो जेरै दा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिदों इदिनो मा होनो कारखाना खुलिदों जायनि जाउनाव माने दैया दैयाबो गुबुंनो हमदों आरो दैनि दैनि बाहायनाय जा मा होनो बे खारखानानि मैलाफोरखौ जोङो दैयाव हगार हरनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव माने गेब्रेंनो हमदों माने गुबुंले जानो हमदों बिनि थाखायनो माने जों बै फोरखौ होबथानो थाखाय माने दै जाहाथे आंखाल जायो बेखौ जोङो जायगावफोराव गारनो माने जाहाथे जोंनि जिउ मा होनो दै गैयाबा जों थांना थानो हाया जिहेथु बेनि थाखायनो माने जों दैखौ गाव गावनो रैखाथि खालामना लाखिनो खायसे खायसेफ्रा माने बर' गामिफ्राव माने गामि ओनसोलफ्राव जों खानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर दैखौहाय साफा लाखिनो थाखाय माने बैफोर मैलाफोरखौ जोङो गोजानाव गारनानै मोनो प्लाटिकफोरखौहाय जों हेलौ